हेलौ औ खोनादों खोनथां नोंथाङा दा मा खालामबाय दं?
आङो दङ' फ्रियैनो दङ।
अ आतसा नोंथां नोंथांजों फ्रियै दङबा नोंथांजों माने फंनैसो खोथा सावरायनो सादो आरोना नोंथां। जेनेबा जोङो मिथिंगानि सायाव एबा जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय सम्पदफोरनि सायाव सावरायनो सानदों आरोना नोंथां
औ-औ सावरायनो हागोन
जेनेबा नोंथाङानो बेफोरनि बागैसो फोरमायग्रोनो हागोन नामा जेनेबा जोङो मिथिंगा माने माखौ होनो एबा जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसाद एबा सम्पतिफोर बेफोरनि बागै
औ-औ औ दा मिथिंगा होनना बुङोब्लाथ' जों बयबो मिथिगौ ना मिथिंगायाव थानाय बा जोंनि नेसाराव मोननाय जा बिफां लाइफां जिब जुनार मानसि माहारि गासैबो माने जा मोनो जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय हमनानै गासैबो मिथिंगायाव मोननाया बेफोरखौ माने गासैखौबो मिथिंगायाव मोननाय जायो आरो दा जोङो मिथिंगानि माने मिथिंगा गैयाब्ला बा बिफां लाइफां बेफोर गैयाब्ला मानसिया माब्लाबाबो थांना थानो हाया माने दा मिथिंगानि सम्पद होनना बुङोब्लाथ' मिथिंगानिफ्राय जोङो गासैखौबो जोङो माने मिथिंगानिफ्रायनो मोनो होननानै जोङो बुंनो हायो आरो जोङो दा थांना थानायाव जा हां लाबाय थादोंना हांखौबो जोङो मिथिंगानि फ्रायनो मोनो मिथिंगाया जुदि गैयामोनब्ला बिफां लाइफां जुदि गैयामोनब्ला मानसि माहारियाबो थानाय नङामोन आरो बिदिनो दा जोंनो मिथिंगायाथ' गोबां होदों माने जोंनि जिउ खुंबाय थानायाव जेसेबांखिनि नांगौ जानाय बेसादफोर गासैखौबो जोंनो मिथिंगायानो होदों दा बिदिनो न' लुनो थाखाय जोंनो औवा नांगौ औवाखौबो जोंना मि मिथिंगायानो होदों जोङो मिथिंगानिफ्रायनो लानानैनो दा औवायाबो रोखोमसे बिफां जेखुनिखि जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जायो बेखौबो जोंनो मिथिंगायनो होदों बेजों लोगोसे जोङो मिथिंगायावनो दा आबाद आबाद मावनो थाखायबो जोंनो हा नांगौ हायाबो मोनसे मिथिंगायारि सम्पदखौनो जोङो बुंनो हायो ओ दा जोङो आबादखौबो मिथिंगायावनो मावनानै जायो दा मिथिंगाया जोंनो दै दै होदों ओम गासैखौबो जोंना मिथिंगायानो होदों दा आबाद मावनायाव दै नांगौ जायो दैखौबो जोंनो मिथिंगानिफ्रायनो मोनदों जोङो ओ दा बिदिनो जा आबाद मावनो थाखाय बा मैगं थाइगं गायनो थाखाय जा जोंनो माबानांगौ मैगं थाइगंखौबो जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोनदों गासैखौबो जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोननानै मिथिंगानिफ्रायनो लानानै जिउ खुंगासिनो दङ दा बिद बिदिनो जोङो जोंनि मिथिंगाखौ मोजाङै लाखिनोबा जोंनि नेचारखौ मोजाङै लाखिनोबा जोङो आथिखालाव जोङो गोबां माने केमिकेलफोर इउस खालामोना बेफोरखौ जोङो एसे खम खालामनांगौ बेजों लोगोसे माने जोङो मा होनो दाथ' जोंना माने जोङो गामि ओनसोलफोराव जोङो डास्टबिनफोरखौ बाहायाना
औ
औ माने जोंङो प्लास्टिकफोरखौ जानला मानला गारलाबायो बेखौ जोंङो माने प्ला डासटबिनखौ बाहायनांगौ बेजों लोगोसे
बो गोबां पलिउसनफोर जायो बे दैनि पलिउसनफोरखौबो होबथानांगौ जोंङो दैयाव जानला मोनला लेथ्रा माबाफोरखौ गारनो नांङा आरो बेयाव माने जोंना मिथिंगाया माने केमिकेल फोर माबा जायो ना दैफोरावबो गारबा दैफोरखौबो साफा लाखिनांगौ जानला मोनला माने दैफोरखौ गारलाबायनो नांङा आरो जोंङो माने दैखौ सेभ खालामनांगौ आरो बिदिनो जोंना दिसबिनफोरखौ इउस खालामनांगौ जोंङो प्लास्टि टिकखौथ' जोंङो ओरैनो गारबाथ' प्लास्टिकथ' सेवाना बेखौ जोंङो दास्बिन इउस खालामनांगौ ओमफाय बबबा माने जायगाफ्राव लांनानै सावनांगौ आरो सावबासो बेखौ जोंङो माबा खालामनो हायो नालाय प्लास्टिक बाय प्लास्टिकफोरखौ गलायनो हायो नालाय बेनि थाखाय जोंङो सावनांगौ बेफोरखौ लोगोसे जोंङो लोगोसे जोंना दा बिफां लाइफां दाननायखौ खम खालामनांगौ आथिखालावथ' सोरखाराबो गोबां लामा बानायनो बा अभार ब्रिज बानायनो माने बिफां लाइफांफोरखौ दानगासिनो जोंना बेफोरखौ दाननायखौ होबथानांगौ लोगोसे माने जोंङो ओ मिथिंगाखौ माने गुबुंले खालामनो नांङा बिफां लाइफां गायनायजों माने जोंना मिथिंगाया मोजांङै थागोन बा जों जोंनो जा अक्सिजेन नांगौ जानायो बेखौ जोंङो मोजांङै मोन बाय थागोन आरो थ' नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन
अ नोंथां आंबोथ' जेनेबा एसेबां गोथौयै मि थिया आरो ना अब्लाबो आंङो जा मिनथि नाय एबा जा आं खोनानो मोननाय बेफोरखौनो फोरमायनोसै आरो ना नोंथां जेनेबा एसे एनैया गोरोन मिथिया जानो हागौ आरो ना नोंथां अब्लाबो माने जा मिथिनायफोरखौ फोरमायनोसै आरो जेनेबा मिथिंगा मिथिंगा होनोबाथ' जोंङो जेनेबा बिफां लाइफां बिदिनो बे बुहुमाव जोंहा जेरै बिफां लाइफां फिसा फेनला गासैखौबो लानानैसो मिथिंगायारि होनो नालाय नंङा होमबा नोंथां जेनेबा जोंङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय सम्पद जोंङो जेरै नोंथांङा बुंखाबाय जेरै हायाबो मोनसे मिथिंगायारि सम्पद होननानै जेरै दैयाबो मोनसे मिथिंगायारि सम्फद होननानै बुंखांखाबाय नोंथांङा दहायनो फोरमायलांखाबाय जोंङो जेरै मिथिंगायारि मिथिंगा गैयाबानो जेनेबा जोंङो बेफोरबो जेबो खामानि गैयाखौनो होनजायो आरोना जेरै जोंथ' बुंनो थांङोबा मिथिंगाजों मानसि मानसिखौ हमना लादो जेनेबा मिथिंगायों मानसिजों जेनेबा एंगार हाय सोमोन्द दं आरो ना नोंथां जेनेबा जोंङो बिफां लाइफां गैयाबानो जेनेबा जों मानसि सुबुं माहारिया गैया बेफोरबायदिखौ बुंनो हायो आरो ना नोंथां मानो होनोबा जोंङो मिथिंगानिफ्राय एबा बिफां लाइफांनिफ्रायसो मोननाय अक्सिजेनखौसो जोंङो हां लायो। नालाय जुदि जों बिफां लाइफाङा अक्सिजेन एंगाराबा एबा जों हगाराबा एबा बिफां लाइफां गैयाबा जोंङो मानसिया हांबो लानो हाया एबा जोंङो थांनाबो थानो हानाय नंङा आरो ना ना नोंथां बेबादि आरो आरो जोंङो जोंङो जेनेबा मानो मिथिंगानिफ्राय मोननाय होनोबा जोङो मिथिंगानिफायु जोङो गोबां मुवा बेसाद मोननो हायो आरो‌ना नोंथां जेरै जोङो मिथिंगानिफ्राय जोङो फि थाइ सामथाइ मोननो हायो जेनेबा मैगं थाइगं मोननो हायो आरो जोङो जानो थाखाय जोङो जेरै माइफोर आबाद बेफोरबो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जायो जोङो माइ आबाद मावनो हायो जेरै जोङो मैगंफोर जेरै मा होनो सबायफोर गायनाय बिदिनो बिदिनो बायदि बायदि मैगंथ' गोबां रोखोम जानायफोरखौ मिथिंगानिफारायनो मोननाय होननो हायो आरो ओमफ्राय जोङो जेनेबा आथिंगायारि गेब्रें बानायनाय होनोबा जेनेबा जोङो अ बेफोरखौ जोङो माने जोङो सुबुं माहारियानो बानायदों होनना लाजायो आरो मानो होनोबा जोङो बां दानिनो नोंथाङानो फोरमायलांखाबाय सिगाङावनो जेनेबा बांद्राय केमिकेल बाहायना मानाङा होननानै बेथ' माने आजिखालि सब माने केमिकेल गोजा जोबसै आरो गासै मुलिनि खामानि गोजाासै आरो जेनिसिबांखि जोङो जानाय जेरै मैगं थांगंफोर लाया होनो जेनेबा माइनिफ्राय लानायानो होनो जों गासि बो मुलि जोबसै आरो ना नोंथां मानो होनोबा गासिबो माने मुलि जोबसो बाहाय जोबसै आरोना माने जायनि जाउनाव जोंनिनो खहा होनजायो आरो आ थारमाने जोङो दा जोङो मिथिंगाखौ जोङो गुबुंले एबा मिथिंगा एबा आबहावा मिथिनो माने आहावाखौनो होनजायो ना जेनेबा आबहावाखौ गुबुनले खालामना लानाय जादों आरोना नो जायनि जाय जों जों गावनि गावखौनो खहा खालामदों होननाबो बुंजायो आरोना जोङो जेनेबा जों मिथिंगा खहा जाबाय ज जेला जों जोंनिबो खहा जागोन जोङो मिथिं जोंनि आंनो अक्सिजेन नागारबासो जोंबो हां लानो हायो गोन नालाय जेनेबा जोङो जायनि जाहोनाव जोङो मिथिंगायारि जेनेबा बिफां लाइफांफोरा एसे खमायलांनोबो हमनो नुदों आरोना मानो होनोबा जोंहा आथिखालाव दानि जुगाव बुंनो थाङोबा जोङो सुबुं माहारि सुबुं माहारियानो जोंना ओ गोदोनिफ्राय नायोबा दानि जुगाव गोबाङै बांनो हमबायना गो गोबां बिबाङै बांनो हमबाय जायनि जाहोनाव जोङो जेरै मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै जोङो बिफां लाइफां बिफां लाइफां गिदिर गिदिर बिफां लाइफां दानफायनानै जोङो जेरै थखथा बा बाथाम बिदिनो दानना ला जोङो न' बां बानायनाय एबा जोङो जोङो गिदिर गिदिर बिफांफोरबो दानफायनाय अबा दालांफोर बानायनाय बेफोरबायदि बाहायनायनि जाहोनाव जोंहा माने मि मिथिंगानि माने खहा जादोंबो होनजायो आरो नोंथां माने जोङो जोंनि नांगौनि थाखाय बाहायदोंब्लाबो जोङो माने मिथिंगानि खहासो बानायदों बेफोरखौ होनो हायो आरोना नों थां मानो होनोबा जोङो बिफां लाइफांखौ जोङो दामफायनानै जुदि जोङो बि बिफां लाइफां गायफिनाबा आरो गायफिननायनि खोथा बुङोबाथ' जोङो माने दानि जुगाव माने बांसिनानो फोजोबस्रांनायखौल' नुयो आरो गायफिननाय बेबायदि फोथांफिननाय बेखौ नुनो मोना आरोना नों नोंथां मानो होनोबा दाननायाल' दानदों गायफिननाय बेदि नुुवा आरो जायनि जाहोनाव जोंहा बिफां लाइफाङा गोबां बिबाङाव खमायलांनो हमदों आरोना नोंथां जायनि जाहोनाव जोंहा सम सम माने दैबाना दैबाना दैबानाथ' मिथिंगायारि जा थायसो होनजायो बुंजायो मिथिंगायारि जाथायसो होनजायो जों मिथिंगानिफ्राय सोमजिनाय नालाय मि थिंगायारि जाथाय होनना बुंनाय आरो बेनि बेफोर दैबानाफ्राबो जायो आरोना जाहाथे जोङो बिफां लाइफां एबा मिथिंगाखौ जोथोनै लाखियोबा एबा आरो बोरै खालामोबा जोंहा बेखौ बेफोरबायदि जेंनानिफ्रायबो एसेबाबो बारग'यो आरोना नोंथां मानो होनोबा औ जायनि जाउनाव जोङो जों मिथिंगायारि खम मा होनो बिफां मिथिंगायारि होनोबा जेरै बिफां लाइफांफोर खमायलांनायनि जाहोनाव जोङो ओ फन्द्र आगष्टआव जेरै फन्द्र आगष्टआव दिनै आबहावा सान आबहावा सान ना मा बेखौ जोङो लानांगौ गोनां जादों आरो जेरै सरकारा जोङो आ आबहावा सान आबाहावा सानखालि जेरावबो जेसे जायगायावबो गासिबो जायगायाव बिफां लाइफां गायनाय बेबादि हाबाफारिखौ लाननो गोनां जादों आरो ना नोंथां जेरै जोङो स्कुलफ्राव गथ' गथ' उन्दै उन्दै गथ' फरायसाफोरा जोङो स्कुलफ्राव कलेजफ्राव बिदिनो बिफां लाइफां लागायनाय बेफोरबायदि हाबाफारिफोरखौ लानांगौ गोनां जा जादों आरो थां आरो जोङो दानि जुगाव नायोबाथ' जोङो आबहावाखौ जेनेबा मिथिंगाखौ जेनेबा खहायावसो नुहुरो आरो ना माने दानि जुगाव नायोबो आरो ना नोंथां मानो होनोबा जेनेबा जोंहा दानि जुगाव टेक्न'लजि जुग जाहैबाय नालाय नोंथ थां मा होनो बिदिनो गोदान फ्राय गोदान मोजांनिफ्राय मोजां दिरुननो नाजानो नाजानायाव जोङो मिथिंगायानो फारसे खहा खालामलांगासिनो आरो ना मानो होनोबा जोङो मोजांनिफ्राय मोजां साबसिननिफाराय साबसिन लुबैनायनि जाहोनाव जों बिफां लाइफांखौ फोजोबस्रांना बिदिनो गिदिर गिदिर बिदिनो कम्पानि बा दारिमिन बानायनाय बिदिनो गिदिर गिदिर दारिमिनफोर बानायबाथ' जोंहा दारिमिनफ्राथ' बिदिनो मिसिन गिदिर गिदिर मेचिन सालायनाय मेसिन जोंहा उखुन्दै एंगारो आरो जोंहा बिदिनो गाज्रि दै लेथ्रा केमिकेल जेरै मैला फोर ओंखारो बेफोरबो जोंनि मिथिंगायारि मैला खालामो आरोना जोंहा जायनि जाहोनाव जोंहा मिथिंगायारि मैला औ मैला जानायाव जोंहा मा होनो हा मैला जालाङो आरो औ नोंथां
औ माने जा दारिमिनफोरनि खोथा बुंदोंना नोंथाङा बेफोरजों माने जोंनि बारा माने लेथ्रा जायो आरो बारखौ माने केमिकेल गोनां खालामो आरो आरो जों थ' हां लायो नालाय बेजों माने जों मानसिनि थाखायबो खहा गोनां आरो माने मानसि देह मोजाङै थाया बेफोरबायदि बेमार आजारनि प्रब्लेमफोर जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे बिफां लाइफां खम जानायनि जाहोनाव आरो माखासे गारि मथरनि जा दावराव दावसि माने नयस पलिसन होनना जायखौ बुंनाय जायो माने बेनि गेजेरजों माने जोंनि मिथिंगानि जा दावमा दाउसाफ्रा माने थैनो हमदों बेफोरबायदि जानाय जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां अ नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन नों बिथांजोंजों जेनेबा मिथिंगायारिनि बागै सोमोन्दै सावरायनानै एसे जा आं मिन्थिनो मोन्दों बिनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
ह